ओ हेलौ
औ खोनायाखै नोंथाङा?
औ औ औ औ दासो खोना फैदों औ दासो खोनाफैदों नोंथां औ मा खालामदों? मा खालामदों नोंथाङा दा?
आं दा नै ओरैनो जिरायना दं नोंथां
ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
ओंखामफोर जानाय माने जाखांबायानो होनजायो आं बेलासियाव जानायखाय जाथ'वासै आरो
माथो ओंख्रि जानायमोन बेलासियावलाय?
बेलासियाव जानाया मा होनो जोगोनार बेनिफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय आलुजों मथर लाब्रासोमोन।
बाब बारे मेरला मेलला
औ मेरला मेरला थार होननायानोथ'
औ थ' नोंथांनाव जुदि सम दङमोनबा आं नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन। जुदि नोंथांनाव सम दङमोनब्ला
औ सम दङ दे रायलायनो हागोन औ सावरायजागोन दे सम दङ
नोंथाङाथ' मिथिखागौआनो जोंनि सुबुं माहारिफोरनो जे मुवा बेसाद जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों मा जों सुबुं मा ओ माहारिनो मानि थाखाय गोनांथि जायोबा
मोजां मोजां खोनायाखै मोजां खोनायाखै नों थां नोंनिखौ
औ औ औ ओ आं बुंदों ओ जो ओ
मा होनदोंमोन नोंथाङा?
औ औ र' बुंनों नोंथांखौ आं बुंदों जे जों स सुबुं माहारिनो नांगौ जानाय मुवा बेसाद बिब्दिनो जानाय लोंनाय जिखि जाया बेसादफोरखौ जों सुबुं माहारिनो मानो थाखाय नांगौबा
मानि थाखाय नांगौ मानि जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावथ' मुवा बेसादखौ नांगौ नङा होमबा जेनेबा जों जों सानफ्रोमबोनि फुंनिफ्राय लानानै मोनानिसिम जेनेबा जों संनाय खावनायावनो जा जेनेबा जों माइरं सुनो थाखाय जोंनो खेरखा नांगौ मैगं सु सुनो थाखाय जोंनो खादा नांगौ जायो नं नङा होमबा
औ औ औ
बिनि थाखायनो माने जोंनो जोंनो नांगौ जायो आरो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ माने बेफोरो जोंनि एंगारनो हायि बाहागो होनना बुंनो हागोन ।
ओ ओ थिग दङ नोंथां औ । औ । औ ।
औ ।
उम बुंलाय नोंथाङा?
जों जेनेबा जों आबाद मावनायनि बेलायावनो बुंनो थाङोबा जोंनो आबाद मावनो था खाय जोंनो नां गोलनिब नांगोल नांगोल जुंगाल मै बेदा एफोरखौ जोंनो नांगौ जायो न ङा होमबा? अ । बेफोर गैयाबा जों आरो हाल हाल मावनानै जानो हाया बेबा आबाद मावनानै जानो हानाय नङा बिनि थाखायनो जोंनो बैफोर आइजें आइला खौ नांगौ जायो आरो जिउआवहाय ।
औ औ ।
बेफोरखौ जों मा होनो बेफोर गैयाबा जोङो जिउ खुंनायाव माने एसे गोब्राब जानायखौ नुहुरो आरो ।
ओ मो
मा बुंदों नोंथाङा? मोजां खोनाया खौ नोंथांनिखौ? नोंथांनिया नेटवारक प्रब्लेम जादों नामा?
नेटवर्क प्रब्लेमथ' गैयामोन ।
नोंथांनिया माने ना मा होनो थाबथा थुब था जादों आरो ।
अ अ अ नेट्रनिथ' बेफोरबायदि प्रब्लेम गैयामोन आंनाव ओ हेलौ